नोंथां औ नोंथां खुलुमबाय नोंथां
खुलुमबाय नोंथां खोनादों ना
औ नोंथाङा खोनादोंना आंनि बुंनायखौ
अ खोनादों औ
औ खुलुमबाय नोंथां
औ दा जोङो दायो जेनेबा जों सोलोंथाइनि सायावनो सावरायसै नामा नोंथां
औ नोंथां सावरायजायो
दा नोंथाङा फोरमायना होदो जेन'बा गोदोनि दिनाव सोलोंथाइ लानाय माबायदिमोन आं जेनेबा दानि दिननिखौ होननायसाय आरो नोंथां
जागोन दे नोंथां दे सोलोंथाइ बुंङोबाथ' जोंहा औ नोंथां आं नोंथांनो अब्ला फोरमायनोसै जोंहा सोलों थाय बुङोब्ला सोलोंथाया जोंनि जिउआव साफ्रोमनिबो जिउआव जोबोर गोनांथार बिफाव बा बाहागो लायो आरोना गाहाय बाहागो लायो जाय सोलोंथाइनि गेजेरजों सुबुङा गावखौ मुलुगाव सिनायथि होनो हायो आरो सोलोंथाइ गैयाबा सासे सुबुङा गावखौ गावनि जे रोंगौथि बेनि सोमोन्दै फोरमायथियो बा खाबु मोनाबो जानो हागौ होनना जों बुंनो हायो सोलोंथाइनि गेजेरजोंनो जों माखासे राव धोरोम हारिमु बायदि बायदिसिनाखौ जोङो आरजिनानै लानो हायो गावनि राव धोरोमनि अनगायै गुबुननि राव धोरोम आरिमु हारिमु बेफोरखौ जोङो बुजिनो आरो सोलोंनो हायो आरो थिग बेबायदिनो जोंहा सोलोंथाइया गोदोनि समाव जुदामोन आरो दानि समाव जुदा आं बेयावनो गोदोनि जे जोंनि सोलोंथाइनि सोमोन्दै फोरमायनो सानदों जे गोदोनि सम जाय समावहाय जोंहा गुरुखुल मुगा बे गुरुखुल मुगायाव जोंहा फरायसाफोरासो मा फोरोंगिरिखौ नागिरनानै सायख'ना लानो नांगौमोन सायख'ना लाखांनायनि उनावहाय बै सोलोंसाया गुरुनि न'आव बा फरायगिरिनि न'आव थांनानैहाय थाहैनो नांगौमोन बे थाहैनायजों लोगोसे बे फरायसाया बे गुरुनो माखासे न'खरनि खामानि दामानि बायदिसिनायाव बियो हेफाजाब होनो नांगोन आरो बे हेफाजाब होनायखौ लोगोसे गुरुआ मा बेनो गावनि जे गियान सोलोंनांगौ बेखौ फोरोङोमोन आरो माखासे आदब खायदाफोरखौ बेयो थांना थानायाव मोगा मोगि जानाय जेंनाफोरखौ माबोरै सुस्रांनांगौ बेफोरखौ बे गुरुआ बे सोलोंसानो फोरोंनाय जायोमोन आरो बेबायदिनो जोंहा बुंनो थाङोब्ला गोदोनि सम गोदोनि समाव जोंहा बांसिनानो मा माखासे धोरोम गियान बेफोरखौ बुजायनाय जायोमोन आरो माखासे जेंनाफोरजों माबायदि मोगा मोगि खालामनांगौ बा जेंना खौ माबायदि सुस्रांनांगौ बेफोरनि बागै फोरमायनाय जायो बेजों लोगोसे मा खालामोमोन बे गोदोनि समावथ' जोंहा दावहा आरो थांना थानाय बेफोरनि आदब खायदाखौ जोंहा फोरोंनाय जायोमोन आरोना नोंथां थिग बेबायदिनो जोंहा बे समावहाय जेबो लिरना दोननो थाखाय बिजाब बायदिसिना गैया बिनि थाखायहाय मा खालामोमोन अबेबा अन्थाइ थाफा बा अन्थायाव जोंहा मुर्थि दानख'नाय बा दन्दरफोराव जोंहा हांखो दानख'नानै बेफोरबायदिखौ जोंहा लिरनानै दोनबोनायखौ नुनो मोनदों आरो बेफोर लिरना दोननाया आथिखालाव दासिमबो दं आरोना नोंथां थिग बेबायदिनो बे समा लासै लासै बारबोनानैहाय जोंहा मोनसे मुगा फैबावबाय जाय मुगायावहाय जोंहा बिजाबनि बिजाबजों लोगोसे जोंहा सोलोंनो हानाय मोनसे मुगा फैबावबाय। बे मुगायावबो जोंहा गोबां जेंनाजों मोगा मोगि जानांदोंमोन मानो होनोब्ला बे समावहाय जोंहा नांगौ रोखोमनि फरायसालि गैया आरो नांगौ रोखोमनि बिजाबफोरखौ जों मोननो थाङामोन आरोना नोंथां। आरो बे समाव मा जोंहा गावनि आंगो रावजों लिरजानाय जेबो बिजाब गैया जायनि थाखाय जोंहा फरायनाय बायदिसि जोंनि थाखाय जोंहा मा खालामनांगौमोन गुबुन रावावसो जोंहा फरायनो गोनां जायोमोन आरोना। बे समावहाय जोङो फरायसालि गैयि मोजां गैयैनि जाउनाव मा गोबां फरायसाफोरानो फरायसालियाव थाङामोन आरो बेजों लोगोसे जोंहा उम माखासे समावनो थाङोमोनब्लाबो मा जायोमोन बिफां सिङाव जोंहा फोरोंनाय जायोमोन आरोना नोंथां। बे बिफां सिंनि बा बिफां सायाव फोरोंनायाबो जोंनि मोनसे जोबोद ओ गारबोनाय मोनसे बुंजाबाय थानाय माने मोनसे फोरोंनायमोन आरो नोंथां बे फोरोंनाया आथिखालावबो जोंनियाव बेरखाङो नाथाय जों बेखौ खालामनाय जालाया आरो बे समावहाय जोंहा मा ब्लेक बरडबो गैयामोन आरो ब्लेक बर्ड गैयिनि थाखाय बे समनि मुगाखौ जोंहा ओ अपारेशन ब्लेकबर्ड मुंनि मोनसे आयेन आफादबो दानानै होनाय जादोंमोन आरो नोंथां। थिग बेबायदिनो फरायसालियाव थाङोब्लाबो जोङो डेक्क बेन्स जिरायनो थाखाय गैयामोन जायनि थाखाय जों लोगोआव बस्था लांफानो गोनां जायोमोन। आरो बेबायदिनो फरायसालिया गोजान जानायलाय जोंहा ओ थाबायनानै थांनांगौ बा हाग्रा गुरु दंग' दंला दैमा दैसा बारनानै थांनो गोनां जायोमोन आरोना नोंथां। गोबां गोजान गोजान जायगाजोंसो मोनसे लोगो नांनानै गंसे फरायसालि दंमोन। बेबो गुदि फरायसालि नाथाय आथिखालाव गोबां गामि गामियावनो जोंहा गुदि फरायसालिखौ नुनो मोनो आरो। गंफ्रोमबो गामियावनो थिग बेबायदिनो ओ गुदि फरायसालि बार खांनानैहाय गोजौ फरायसालिनि सम फैबाय बे गोजौ फरायसालिफोरावबो जोंहा मा जाहैबाय सोलोंनो थाखाय गुबुन दाबसे जायगासिम बा सोहोर बायदिसिनासिम थाहैनानै सोलोंनो गोनांसो जायोमोन आरोना नोंथां। थिग बेबायदिनो जोंहा थांलाय फैलाय खालामनोबो बे समाव मा गैयामोन होनना बुङोब्ला हान्था मेलानि जे बो राहा गैयामोन ना मोजां लामा दंमोन ना थांलाय फैलाय खालामनो थाखाय साइकेल गारि मथर दं बेफोरनि जेबो राहा गैयामोन आरो ना नों थां जायनि जाउनाव सोलोंथाइ लानायाव गोबां जेंना जोंहा नुजाथिनायखौ जोङो नुनो मोनदोंमोन बा बुजिनो मोनदोंमोन आरो बेबायदिनो जोंहा गोबां फरायसाफोरानो गुबुन राव बा जोंहा बांसिनानो एसामिस रावजों बा बांला रावजोंसो सोलोंनायखौ जों नुदोंमोन आरो जायनि जाउनाव बिथांमोना लिरनानै गालांनाय माखासे खन्थाइ रायथाइ सुंद' सल' बा सल'मा बा जोंनि जारिमिन बेफोर मा गुबुन हांखोजों लिरजानायखाय जोंनि हांखोआव गैयैलाय जोंहा माखासे माबाफोरानो गोमालांदोंबा गोमाबोदों आरोना नोंथां। थिग बेबायदिनो जोंहा बेफोर मुगाया लासै लासै सोलायबोबाय दा आथिखालनि मुगा आथिखालनि मुगायाव माबायदि जाबोखो बेनि सोमोन्दै नों नोंथाङ आं फोरमायथिनो हागोन नामा नोंथां?
औ नोंथां। दा नोंथां जाङैनो फोरमोंनाय जेनेबा आगैनि दिनाव सोलों माबायदिमोन बे आथिखालाव जों बेखौ गोबां सोलायनाय ननो मोनदों आरो मानो होनना बुङोब्ला जोंहा सुबुं अनजिमा बांनायजों लोगोसे जोंनि गेजेराव साननाय हनाय गासैबो सोलायजोब्बाय। दा जोंनि सोलोंथाइ लानायनि महराबो सोलायबाय। नंगौ गोदोनि दिनाव जेनेबा जोंनि गेजेराव एसेग्राब फोरोंगिरि फरायसालिफोर गैयामोनब्लाबो ओ गोदोनि सोलोंथाइ लानाया मोजांमोन नाथाय आथिखालाव गोबां ओ फरायसालि फोरोंगिरि बेफोर थासेयावबो जोङो मोजां रोखोमनि सोलोंथाइखौ मोननो हानायखौ आं नुवाखै आरो दा जोङा आथिखालाव मा मा सोलायखो होनोबा जों आथिखालाव फरायसालियानो गोबां रोखोमनि ओंखारबाय जेरै जोङो माखासे सरखारि फरायसालि सरकारि नङै फरायसालि जों बेफोरखौ नुदों आरो। दा सरखारि फरायसालियाव मा जायो जोंहा सरकारि फरायसालिया मोनसे दा सरखारनि सिङावनो थानाय बा सरखारजोंनो बानायजानाय मोनसे फरायसालि ओ जेराव जोङो मा सोलोंथाइखौ जोङो ओ जोङो रां थाइसेबो गारालासे मोननो हानाय बेखौ नुदों आरो। माबारै जायो होमबा बेयाव ओ जोङो सरखारि फरायसालिया गामि गामि थायो जेरैबा गामि मोनसे गामियाव मोनसे जोङो नुनो मोनो आरो। दा बेयाव जोंनि ओनसोल ओनसोलारि बिजों जेनबा जोंनि दा जोंनि ओनसोलाव मा मा ओ हारिनि सुबुंबो थायो जेनेबा बर', राजबंसि, राभा, गार' बेफोर बेफोरनि ओनसोलाव थानाय स्कुलफोरा गावबा गाव ओनसोलनि बिजोंजों जायो आरो। जेनेबा ओ बिदिनो जोंनि गामि ओनसोलावथ' जेनबा बांसिन सुबुङानो जेनेबा खामला हाजिरा मावनानै जाग्रा दङ जायफोर गावसिनि गथ' गथायफोरखौ सोलोंथाइ होनो थाखाय गोजौ थाखोआव गोजौ फरायसालि बा ओ गोजौ थाखोनि फरायसालियाव आ फराय सोलोंथाइ होनोबा उम माबानो हाया मानो होनना बुङोब्ला ओ बिथांमोना गावसोरनि सानफ्रामबोनि जिउखौ मोजाङै दैदेननो थाखाय बिथांमोन खामला मुजिरा मावनानैसो जायो दा बेनिखायनो बिथांमोना ओ ओनसोलनि ओ बेसरकारि फरायसालियावनो गावसिनि गथ' गथायनि सोलोंथाइखौ लाहोयो आरो दा बेयाव मा? जेनेबा जोंहा मुं थिसननाय लेखा ओ ले खाफोर बिजाबफोर बेगफोर स्कुलनि दड्रेसफोर दा बेफोरखौ जोङो सरखारनिफ्रायनो जोङो थाइसेबो फैसा होआलासिनो जोङो फरायसालिनिफ्रायनो मोनखायो आरो। आरो जोङो नुबावो आथिखालाव जेनेबा जोङो सरखारि फरायसालियाव ओ जोङो गथ'फोरनो मा नुयो ओ जेनेबा जोङो सानजौफुआव जानाय होयो आरो जायखौ जोङोबो मिडडे मिल होनो मानानि सानजौफुनि जानाय दा बेयो मोनसे जोबोद मोजां बुंनो थाङोब्ला जेनबा गथ'फ्राथ' ओंखाम उखैयो बा सोरबा सोरबा सोरनिबा सोरनिबा गथ'फ्राथ' जेनेबा न'वाव सोरबा सोरबा ओंखामखौनो मोनजाबोआ दा बेनिखायनोथ' सरकारा बेफोरखौ नोजोर होनानै जोंनि गथ'फोरखौ जोङो। आजिखालि सरकारि फरायसालियाव बेफोरबायदि जामुं होनायखौ जों नुनो मोनदों। दा बिदिनो जेनेबा जेनेबा ओ सरकारि फरायसालियाव जेनेबा फोरोंगिरि जेनेबा सरखारजोंनो थिसनजाखायो ओ मानो होननानै बिथांमोनहाबो एसे रोंखा राखाखा बिथांमोनाबो माखासे ओ डिइलेएड बि एड बिदि कर्स लानानै बिदि ओ आयदानि बिजोंजों फरायबोनानै माखासे टेटफोरनि एग्जाम होनानै सोर बिदि साख्रिखौ ओ सरखारारानो थिसनना होयो आरो दा बेफोरो गासिबो ओ जेनेबा सरखारि ओ फरायसालिनि मोनसे सिनायथि। दा जोंहा दंबावो जोंनि आथिखालाव बांसिन सोलिनाय फरायसालि जायखौ जों बुंनो थाङोबा। मा होननो हायो जेनेबा आथिखालाव बेनो बांसिन सोलिदों आरो ना दा बेखौ जोङो बे सरकारि फरायसालि होनो बे सरकारि फरायसालिखौ माने प्राइभेट स्कुल आरो दा बियो सासे सुबुंजोंनो बानायजानाय ओ सासे सुबुङानो गायस'नोनो सासे माहाजोन सुबुङा बे फरायसालियाव गायस'नो आरो मारै होनना बुंङोब्ला जेन'बा बे फरायसालिखौ बिथांनो गायसंङो आरो बिथांनि सिङावनो गाैबो बे फरायसालियाव फोरोंग्रा बे फरायसालिखौ मोजां साखोन सिखोन लाखिग्रा बिथांनि सिङावनो खामानिखौ मावजोबो आरो दा जोंहा बे बेसरकारि फरायसालियाव गोबां रांनि गोनांथि जायो मानो होनना बुङोब्ला। बेयाव जोङो मुं थिसन्नायनिफ्राय लानानै लेखा जोङो फरायसालियाव लेखा लांग्रा बेग बेफोरखौ जोङो गासिखौबो बायजोबो नांगौ आरो दा बेयाव आरो बेल' नङा जेन'बा जोङो फरायसानि नामाव जोङो। दान मोनसेयाव जोङो बे गथ'नि फरायनायनि जोङो रांबो होनांगौ आरो। ओ जाय रांखौ बे स्कुल फरायसालिनि गायसनगिरिया लायो आरो बेखौ बिथाङा ओ बे फरायसालियाव मावनाय फोरोंगिरिफोरनो दानसेयाव दरमाहानि महराव होयो आरो। दा बेखौ लाखानांगोनखा मानो होननानै बुङोब्ला बे सरखा बे बेयाव सरकारा जेबो आखाइ गैया सरकारा बिसोरनो रां होआ बेनिखायनो बिथांमोनहा फरायसाफोरनिफ्रायनो लानांगौ जायो आरो। दा बिदिनो जेन'बा बेवहाय गोबां रां थाङो जायनि थाखाय जों मा होननो हायो। आं मा गामि ओनसोलनि खामला मुजिरा मावनानै जाग्रा सुबुंफोरा गावसिोरनि गथ' गथायखौ बे बे सरकारि फरायसालियाव थिसननो हा हानाय जों बे गोहोखौ नुनो मोनो आरो दा बिदिनो जोंनि गेजेराव आथिखालाव सोलोंथाइया बे मोननै माबायाव सोलायबाय थाखोआव सोलायबाय आरो इयुनाव सो सोलायबावगोन आं बेखौ नुहुरखायो आरो दा बिदिनो नोंथां जोङो दिनै ओ सोलोंथाइ लानायनि सायाव गोदो आरो दानि दिननि सोलोंथाइ लानायनि सायाव जों एसेबबो सावरायबाय। दा नोंथाङा खोनासंनो ना नोंथां
औ नोंथां खोनादों नोंथां आं खोनासंगासिनो दङ।
औ अब्ला नोंथां जोङो समावबो जाबाय दोनथ'लायनोसै नामा नोंथां।
औ नथां दोनथ'लायनोसै इयुनाव खाबुफोर मोनबा फिन रायज्लायबावनोसै नोंथां। दे अब्ला नोंथां गोजोननाय थाबाय एसेनोसै।
औ गोजोननाय थाबाय दे। एसेनोसै दे।